हेलौ'।
औ औ।
औ औ दानियानो जोंहा बर'फोरनि ओंख्रि माने दोरङार ओंख्रि स'नाय मोनदेरो
औ औ।
खोनादोना औ। जोंथ' दायो बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होननानै बुं नारजि अ'मा नारजिं अ'मा जों नारजि ओ मानो अनला दाउ औ सुस जोंनिया हाम बेफोरखौ दोरो खारि हिसाबै जोङो बाहायो सबाय साम' सबाय ना बेफोरो जोंनि दोरोङार ए ओंख्रि आरो जेरै एम्फौ लाद था जानाय बेफोरो मान नाफामखौ नारजिजों संनाज दाना बेफोरखौ जोङो माने दोरोङारि हिसाबै जोङो बाहायो ना जोङो गिबियाव जोङो नारजि अमा संनायखौ रायज्लाय बिनि नारजि अमाखौ जो मोरै संयो ओ नारजि अ'मा संनो ओ माने ओनसोल लाय ओनसोल नखर लायायो न'खर माने अमा संनाय माने गुबुन गुबुन रोखनिायो आरो जोंनि ओसो सोलाव संनाय बायदियै आं मि मिथिनाय बायदि जों सङोदि नारजि अमा जोङो गिबियाव नारजिखौ हराव हरसे सिगां जोङो सोमगोरानै दोनांगौ सोमगोरनानै दोनो जाहाथे माने बिनि गो खाया एसे खम जाथों होन्नानै सोरबा सोरबा माने गोखा जानो हायोफ्रा बेखौ रुगारोबो ओमफ्राय रुगारनानैबो बारा जाहैदों सोरबा सोरबा गोखा जानो हाय फरा ओ जोङो ओरैनो मिथिनाय हिसाबै जों बेखौ सानसे सिगां बा हरसे सिगां जोङो जानायनि हर सिगां बेखौ सोमनानै दोनग्रोयो। सोमहाबनानै अखानायै जागोन खालि जों बेखौ खारै होनानै संनाय जायो। खारैजों फोमोनना लाग्रोनाय जायो होनानै खारखौ फोमोनाय जायो बिनि उनाव जोंहा अमाबेदर अमााबदर खौ जोङो आलदायै माने संग्रोनानै फोमोनग्रोनांगौ जाहाथे बे अमा बेदरा मोनग्रोनानै ओं
औ
बायदिसिना जिखिनि माने मस्ला सं ख्रि बानलु बि गावनि माने थावनाय गोबाङै जोङोफोरखौ मस्ला मस्लि बांद्राय दोरोङारि जानाय लोंनायाव जों बांद्राय मस्ला मस्लि होनायखौ जोङो मोनो थाङा जोङो माने बांसिन खारै बाहायनायखौ जोङो मोननो हायो। खारै आरो थाव फोरखौबो जों जोबोद खम बिबाङाव होयो थ अमा बेदर'नि मेजेम जोङो अमा बेदरखौ फोमोननानै लायो बेयाव थाव संख्रि बानलु एसे एसे होनानै जोङो अमा बेदर फोमोननानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव जोङो नारजिखौ जेब्ला खारैखौ नो गोनां जानाय बायदि बिनि बिबाङै जोङो नारजिखौ खारै होनानै एग्लिनानै फोमोनो संख्रि बानलुनि एसे एसे होजोबनानै जोङो माने जिखिनि नांगौ बेसेबांखि जोङो होग्रोनानै गावनि थावनायनि बि बिबांखौ नायनानै जोङो होयो फोमोननाय जायो बेखौ खारै होनानै आरो बेनि उनाव जोङो बेयाव अमा बेदरखौ होसननाय जायो। होसननानै जोङो द से गोबाव माने नांगौ बिबांनि जोङो बेखौ गोदौ होयो। रौ होनानै सोरबा सोरबा बे नारजि अमा संनायाव सोरबा सोरबा माने ना फाम दैसोनायखौबो होदेरफायो जाहाथे बिनि थावनाया बांसिन जाथों होननानै गोथावसिन जाथों होननानै होदेरनाय जायो बे माने खौ होनाय होयिया गावनि माने ओनसोल लायै ओनसोल गावनि खोथा थेवबो माने होयोब्ला गोथावसिन जायो होननानै बुङो आरो। बेखौ होनानै फोमोननाय जायो जोङो। माने गोनांथि जानाय बायदि जखा सम नायनानै जोङो बेखौ गोदौहोयो। जेब्लाना मोनो जोङो संख्रि नायनानै जोङो खांनाय जायो अब्ला जों बे मोनसे नारजि अमानि दोरोङारि संनाय खान्थिया बेबायदि सङो आथिखालाव माने संनाया गोबां ओ रुगारनानै गारनायखौबो जोङो नुनो मोनो गोखाया जाहाथे खम जाथों होननानै थेवबो माने दोरोङारि हिसाबै जों बेखौ रुगाराबाबो जायो आरो माने खारै होनाय जों बियो माने गावनो गो खाया एसेबो खम जाखायो बे मोनसे आरो दा नोंथाङा अनलाजों दाउजों संनायखौनि खोथाखौ एसे बुंनो हागोन ना अनला दाउ फोरोंबा बोरै संनानै जायो दोरोङारि खान्थि
औ औ औ जायोमोन ओ नोंथाङा बुंनो बायदि नारजि अमा सबाइ दाउ बा सबाइ साम' अनला दाउ नाफाम बेफोरखौनो माने बर'फोरा संनानै जायोमोन ओ बेफोराव माने थावनि बाहायथिखौ खम नुनो मोनो आरो मस्ला ओ बेफोरनि ओ दायो आङो अनला अनला दाउ बा ओ जिखुनु अमा बेदरफोरनि सोमोन्दै एसे बुंनि जोङो अनला बेयावनो ओ अनखौ बाइ सोमना दोन्नाय जायो जायो जखा हिसाबै जेसेबां संगोन एसेबांनो बेनिफ्राय होननानै औ माने
औ औ औ
दावसा एवग्रामग्रोना लायो आरो बेदरखौ एक्सट्रा एवफ्र्रामना लाग्रोयो बेनि उनाव अ अनलानि बेखौ माने दैखौ फुदुंग्रोनाय जायो आरो जेब्ला दैया गुदुं जायो बेयावनो माने अ खारै बा नांगौ संख्रि बेफोरखौ होनानै बिनि उनाव अन गुन्दैखौ गोदौवोब्ला दैया गोदौवोब्ला बेयाव सारस्रि सारस्रिनानै होनाय जायो आरोखि माने खेबसेलागैनो थागाम नानै गारनानै हो आरो माने जेथिं माने दैया गोदौओ बेयाव सारस्रोनानै होनाय जायो आरो बिनि उनाव ओ संख्रि बानलु बा ओ देनाय मस्ला मस्लिखौ होनाय जायो आरो बेयो मोजाङै गथा ह ओ गोदौनानै थास इ ला माने माबा बेदरखौ होनाय जायो आरो बे अनलायाव माने गोबां मुवा फोरबो ओ गुबुन होफानो हायो जेरै खेवालि बिबार बेफोरखौबो होफानायखौ नुनो मोनो। आरो अन फावरि आव। ओह लाय-लायफ खौ होफानाय नुनो मोनो ओ बे ओ बेखिनिखौ होनानै मोजाङै गोदौ होनानै गथा एसे गथा जायोब्ला ओह खांनाय जायो आरो। माने गोबां रोखोमै अनलाखौ गोबां रोखो खोमै संनाय जायो आरो ओह माने मैथ-मैथुखौ। बिबारजोंबो संनाय जायो ओ एसे गोख खा होयोब्ला माने साबसिन जायो। होनानै संनाय जायो ना गोरानफोरजों सोरबा ना गोथां जों संङो। संनाय जायो आरो अनला मिखिबो संनाय जायो। बे अनला मिखियावलाय ओह थाइगिर ओ थाइगिर बेबायदि मिखि ओह बेसोद फोरखौ होनाय जायो।
औ औ।
बे मान फोरनि माने अनलायाथ बरनि थाखाय मोनसे मैगं माने बरनि हाथासुनि हाबायाव औ अन अनलानि गोदो अनलाखौ नांथारगौमोन आरो गुबुन दायोथ दालि बेफोरखौ होनाय जायो ओ। थेवबो अनलाया जायोब्लाबो हाथा सुनि हाबायाव अनलाया अनलाखौनो संनो नांगौ आरो हिन्जाव गोदाना। अनलाखौ संथारनो नांगौ। अनलाया माने बरफोरनि ओ दोरोङारि ओह मैगं बा ओ। माने ओ। गोबां जायगा आवग्रिना थानायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो बरफोरा दायो फो ओह गरम बोथोराव माने बांसिनै बरफोरा गोखै बा मिखि मैगंखौ जाना मोजां मोजां मोनो। ओह बांसिन मिस्था। बा ओ बेबायदि नाजों ओ ना गुरनो थाङोब्ला मोनोब्ला मिस्था बा ननो ओ एसे एनै गायनानै लाखायोना बरफ्रा बिब मोनो आरो गोबां बेबाय जोंनि बेयावनो नाय बा बेफोर मुवा बेसाद बा बेफोरखौनो बर'फोरा संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ
कारि मैगं महरै साम'खौबो माने बर'फोरा साम' आरो सबाय बा सामो
औ औ जायो जायो औ
औ नोंथाङा ओ साम' ख्रि सोंनायनि बागै बुंनो हागोन नामा?
औ औ जागोन दे
गोथाव ओंख्रि होननानै जों बुंनो हायो साम' थाम' ओंख्रिखौ संथ गिबियाव गावबा गाव न'खरनि फुख्रि एबा जोङो दुब्लिफ्राव साम'खौ खनना लायनांगौ बिनि सिगां जो साम' खौ जानायनि सिगां जोङो बेखौ हरसे बा हरनै सोमनानै दोननांगौ जाहाथे साम'नि मैलाया ओंखारलांजोबो बिनि उनाव जोङो हरसे सिगां सोबनाय जोङो साम'खौ बिनि दाखोन एबा साम'नि खिथुखौ जोङो गारनानै सोमना नानै दोनफिनो आरो सानसे सानसेबा दसे बेबायदि सोमनानै दोनफिनो जाहाथे बियो माने मैलाफोर खौ खिसार जोबो आरो बे खौ उदाङै फुनानै जोङो लायो फुनानै जोङो साम'खौ साम'जों सबायजों सङो आरोना साम'खौ जोङो एवग्रोनानै लायो ओ एसे एव-एवनांगौ खाथाबजासे दा एवथों माने एसे थावखौ एसे होनानै जोङो साम्राम बायदिेरना सेरनानै जोङो साम'खौ एवनाय जायो बिनि सिगां जोङो सबायखौ रुनानै फोमोनग्रोनानै लाग्रोनांगौ जायो खारै होनानै जोङो सबाय थरुनानै लायो आर बिनि उनाव जोङो साम' सायावबो जोङो माने संख्रि बानलु बायदिसिना जोङो होखायो बेखौ होखखांनानै जोङो सबाइखो एसे एदबनानै जों जेब्ला सबाया एसे माने एसे माने गाब गायो गोजा गोजा जाहाङो अब्ला जों जों बे संना लाखानाय सबायखौ रुनानै लाखानाय सम सबायखौ जोङो बे साम'आव होनानै होनाय जायो साम' होनानैसो जोङो दैखौ नांगौ बिबांनि होनाय जायो जायो आरो होनानै जेब्लाना साम'आ माने साम'जों सबायजों गोदौवो दैखौ नांगौ बिबांनि होनानै थ अब्ला जोङो बेयाव संख्रि नांगौ नांदोंना नाङाखै नायनानै संख्रि हालदै बानलु एसे आरो हाइजें सामब्राम गुफुर बायदि एसे एसे देनानै जोङो बेयाव हरनाय जायो जाहाथे दे बियो माने मोजां मोदोमो आर जानो गोथावसिन जायो था माने गुबुन गुबुन ओनसोलाव गुबुन गुबुन रो रोखोमै संङो साम सबायफोरखौ आथिखालाव जोंङो कुकारावनो रुनानै लानाय जायो सबाय फोरखौ नाथाय दोरोंङारि हिसाबै बेखौ जोंङो दोआवनो खारै होमा खारै होनानै रुनानै फोमोननाय जायोमोन। आरो दाबो जों बेबायदिनो संङो दोरोंङारि हिसाबैनो थेवबो समखौ बासायनो थाखाय जों समनि आंखालाव माब्लाबा कुकारफ्राव रुनानै जोंङो सबाय खौ फोमोननांगौ जायो समनि आंखालाव थेवबो माने
औ
ङो दोरोंङारि बायदि रुनानै अदाबाव रुनानै सं संनानै जायोब्ला बिनि माने थावनाया गोथावसिन जायो होननानै जो मिथि नो मोननाय जायो आरो। आ बेबायदिनो जोंङो औ
दिब्ला समा जाबाय बेखिनियावनो दोनथ'नोसै खोनादोंना? हेलोव